हेल'।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा ओरैनो दंना।
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो दायो।
अ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
दा आयदाया जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरनि ओ‌ गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय ओ जिथु खेला बे खेला गेलेनायफोरा गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदि बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां। गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला। आ आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। गुबैयै जोंनि बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला माखासे गोदोनि जों मिथिसयै स बिदिनो सोलिबोबाय थानाय गेलेमुफोर जेरै ओ थिखर गेलेनाय थाखोमालायनाय आमाय जुमाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय बेैफोरबायदि रोखोमनि गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दा सम आरो मुगाजाया सोलायनायजों लोगोसे दा बैफोर गोदोनि जि गेलेनाय गेलेमुफोर बे गेलेनायफोरखौ दा आथिखालाव गैया जाबोनायखौ नुनो मोनसै दा बैफोर गेलेमुफोरनि सोलाय फुटबल क्रिकेट भलिबल बायदि रोखोमनि गोदान मुगानि गेलेनायफोरखौ जोङो जायगा आवग्रिनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ दा बे ओ गोदोनि गेलेनायफोरा ओ जोंनि ओ देहायारि माने फिजिकेल एक्सारसाइस गोबां जायोमोन दा बे गेलेनायफोरा ओ लासै लासैनो खायसे खायसे गेलेनायफोरा समजों लोगोसे गोमालांनो हमबाय दा ओ दानि जुगा ओ बांसिनै दा जिहेथु ओ टेक्न'लजि मुगा नालाय बेखायनो जोङो जोंनि ओ गोदोनि खायसे खायसे खेला गेलेनायफोरखौ गारनानै दिनै टेक्न'ल'जिजों बेस्थ' जाना थानायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां
बेनि गेजेरावबो दिनै मोनफा मोननै खेलाफोरखौ जोङो गेलेनाय नुसै दा बेनि गेजेराव जोङो बुंनो थांब्ला बांसिन बांसिन फुटबल गेलेनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेनिफ्राय जोङो क्रिकेट गेलेनायखौ नुसै आरो आरो बिदिनो काबादि गेलेयो आरो बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो बोरला गावबोनाय बायदि जोङो नार्सारि गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां औ
बेफोरबायदि गेम गेलेनानै जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ सालायलांनो हायो ना हाया नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो
औ नोंथां बुंजागोन दे दानि जि गोदान मुगानि गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङानो बुंखाबाय जेरै फुटबल आर्सारि क्रिकेट बायदि रोखोमनि गेलेनायफोरा दायो मुखुब जोंनि नैबे दा ओ प्रेजेन्ट टाइमाव सोलिगासिनो दं आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोङो बेबायदि माखासे गेलेमु गेलेनानैबो जोङो जोबोद मुंदांखा मुंदांखा जानाय सानैसो सुबुंफोरखौ जोङो मख'नो हायो जेरै फुटबलनि बिथिङाव थाङोब्ला ओ रनाल्द' मेसि आरो जोंनि भारतनिनो मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि जेरै सुनिल सेत्री आरो जोंनि आंगो बर'निनो बुंनो थाङोब्ला हलिचरन नार्जारि दुर्गा बर' जों बिथांमोननि मुंखौ मख'नो हायो आरो फुटबलनि बेलायाव आरो थिग बेबायदिनो क्रिकेटनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ जाफां माने मुंदांखा सुबुंफोरखौ जोङो मुंख'नो हायो जेरै सचिन टेन्दुलकार ओ एम एस धनि बिथांमोन सुबुंमोन बायदि सुबुंफोरा ओ गेलेनायखौ लानानैनो माने गाव गावनि जिउखौ दानानै लानो हादों आरो थ थोंजोङै एबा खेंसालियैब्लाबो जों बेखौ बुंनो हायो जे गेलेनानै बा बेफोरबायदि माखासे बे गेलेमुखौ जुदि गावनि पेसनजों गोसोन होनानै गेलेयोब्ला इयुननि जिउ राहा लामाखौ दाना लानो हानायनि सुबिदा दं आरो
औ औ दा बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंनि बर' बर'फोरा बांसिनै फुटबल गेलेयोमोन गोदोनिफ्रायनो गोदो जोङो फुटबल जोंहा बल गैयाब्लाबो जोङो नारें बे गुगुमा नारें नारें गिदिर गिदिरखौ जोङो मालायनि बारिनिफ्राय खावना लाबोनानै बेखौनो जोङो जोनानै गेलेयोमोन दा बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि दिनाव नारें नारेंनि बलखौ जोनानै गेलेनानैबाबो जोबो बोर रंजायोमोन आरो बिदिनो जमा जमा खेला गेरनाय रंजानाय थायोमोन दा बे रंजानायनि गेजेरजों मोनसे लोगो लोगोनि सोमोन्दो खौसेथिया दङमोन दा जोङो ओ दिनैनि दिनाव खिन्थु बेफोरबायदि लोगो थारलायनाय खौसेथि थारलायनायखौ ओ जमा रायज्लायलायनायखौ एसे खम बिबांनि नु नो मोनसै दा बांसिनानो मबाइल टेक्न'लजिजों गोदोनानै थायो।
औ नंगौ नंगौ।
जोङो ओ फुटबलाथ' जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ आमायथु खेला होनना बुंनांगोन जोङो जिहेथु गोदोनिफ्रायनो गेलेनाय दा बेनिफ्राय नोंथां ओ जोङो फुटबल गेलेनायाव ओरैनो जोङो फुट - बल गेलेनाया मोनसे हान्जायाव सा जिसे थायो। ओ बेवाय ओ गलकिपार सासे थायो नङा होमबा दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे सुंदुङै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ
खेला गेलेनायनि सम सम बा बेसेबां फुटबल गेलेयोबा बेसेबां सम गेलेनो हायो बा बेसेबां समनि उनाव हाफ टाइम जायो बेखौ एसे सुंदुङै फोरमायना हो नोंथां
औ जागोन दे। दा बावैसो नोंथाङानो जिहेथु बुंलांखाबाय मोनसे फुटबलनि टिमाव गासै सा जिसे गेलेग्रा थायो। सा जिसेफोरनि गेजेरावहाय सासे गलकिपार जायो थायो। आरो गुबुन सा जिफोरनि गेजेरावनो ओ इंराजियाव बुंनो बुङो आरो जेनेबा सुटार थायो आरो डिफेन्डार थायो। बेबायदि माने बाहागोआव राननो हायो आरो मोनसे टिमनि गेलेगिरिफोरखौ आरो दा थिग बेबायदिनो मोनसे टिमजोंल'थ' जोङो फुटबल खौ गेलेनो हाया नालाय मोनसे फुटबल खेलखौ गेलेनो था खाय जोंनो मोननै थिम नांगौ आरो। मोनसे फुटबल टिमावहाय गासै सा जिसे आरो गुबुन मोनसे टिमावहाय गासै सा जिसे गासै सा नैजिनै जागोन ना औ औ सा नैजिनै ओ मानसिनि हान्जाफोरजों जोङो मोनसे ओ गेमखौ गेलेनो हायो आरो। आरो मोनसे फुटबलनि बाउण्डारि एबा कट थाखायो। बे कर्टनि बाउण्डारिनि सिङाव थानानैनो गेलेनाय जायो आरो। ओ सिगाङाव जोङो गासै ब्रैजिबा मिनिट सम होनाय जायो। मोनसे खेला जागायजेननायनिफ्राय बे ब्रैजिबा मिनिटनि उननि समाव हाय हाफ टाइम हिसाबै लानाय जायो। बेबायदिनो नेक्स्ट टाइमावहाय इदिनो दसे रेस्ट लानायनि उनाव आख' नेक्स्ट ब्रैजिबा मिनिट गेलेनाय जायो आरो बेखिनि टाइम टेबोलनि गेजेराव गासै गुजि मिनिटनि गेजेराव मोनसे फुटबल खेलाखौ गेलेनाय जायो आरो।
औ औ
ब्रैजिबा ब्रैजिबा मिनिट
ब्रैजिबा मिनिटनि उनाव हाफ टाइम जायो।
हाफ टाइम जायो औ
औ गासै गुजि मिनिट सम गेलेनाय जायो।
औ नंगौ नों
औ औ औ दा बेनिफ्राय नोंथां ओरैनो क्रिकेट गेलेनायाव क्रिकेट गेलेनायफोराव ओ माबायदि गेलेनाय जायो माबायदि बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना? दा क्रिकेटआ जोंहा मा मा टरनामेन्ट थायो। दा ओरैनो टि टुइन्टि बा अवान दे दा बेफोरबायदिसो फोरमायना होनो हागोन ना? औ
ओ क्रिकेटनि बागै आंबो बारा मोजां मिथिजोबनाय जायाखै नोंथां दा बर्थमान बेखायनो आं जास्ट मोननैसो टर नामेन्टनि नामखौल' आं मेनसन खालामनानै होनोसै आरो जेरै नोंथाङानो बुंखाबाय ओ टि टुइन्टि दङ जेराव टुइन्टि अभारनि मोनसे खेल जायो आरो मोनसे ओ बे गेलेगिरिफोरा टुइन्टि अभारजों गेलेनाय जायो। ओ मोनसेया जाहैबाय अडि आइ औ अवान दे मा होनना बुंगोन बेखौ बे खेल दं आरो ओमफ्राय बेनि बागै आं बारा मोजां मिथिथ'ला नोंथाङा नोंथाङानो हायोब्ला फोरमायना होदो दे उम
अ बिदिनो जोङो अ टिन टुइन्टि जायो बा अवान दे जायो। ओ दाथ' ओरैनो क्रिकेट हिसाबै टि टुइन्टि ओ आयारलेण्डदो इण्डियादो स सोलिगासिनो दङ ओ टि टुइन्टि होनना बुङोब्ला बेवहाय ओ बिस अफ हरनि खेला जायो ओ फास फास सय अभारखो मोनसे पावार प्ले होन्ना हमना लानाय जायो बेयाव पावार प्ले गेलेयो। ओ हयट' फिल्डिंआ पावार प्ले नङाबा बेटिं पावार प्ले लायो। ओ बेनि उनाव ओ बिदिनो खेल क्रिकेट खेलाखो गेलेनाय जायो आरो टि टुइन्टिखो।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोंथ' दा सावरायबायाना गेलेनायनि बागै ओमफ्राय बै गेलेनायफोर ओ अनगायैबो ओ जोङो मा मा मुलाम्फा मोननो हा यो नोंथाङा बे बायदिनो ओं
खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां